औ औ औ खोनादों नोंथां खुलुमबाय।
खुलुमबाय
औ आङो नोंथांजों दसे सम सावरायनो होननानै हरनाय जादोंमोन सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन दे नोंथां।
औ आङो नोंथांजोंहाय जेरै जोंनि बर'फोरनि सुबुं मोसानायनि सोमोन्दैहाय फोरमायनो सानदों फोरमायनो हागोन ना?
अ हागोन दे नोंथां।
अ बागुरु ओ जोङो जोंनियावहाय जेरै बागुरुम्बा मोसानाय जोङो दङ दाउस्रि दे ओ मो मोसाग्लांनाय मोसानाय धेम धेमालि मोसानाय जारा फाग्ला मोसानाय बैसागु मोसानाय आरो मोसा खाव बे मोसानायफोरनियावहाय बिदि मोसानायफोरा दङ आरो जोंनियावहाय। ओ बेनि अनगायैबो जोङो जेरै दाउ थै लोंनाय हाबायाव मोसानाय खोजोमा फनाय मैसो गेलेनाय ना बोननाय दाउ हाथारनाय सा गोलाव बोनाय खोजों खामाव बार बारखोनाय बादालि मोसानाय बिदिफोरा जाहैबाय जोंनि जोंनि बर'फोरनि मोनसे मोसानाय आरो बेफोरखौ जोङो ओ दाउथै लोंनाय बायदिसिना बेफोर मोसानायफोरखौ जोङो खेराइ बैस'वा ओ फोरबोआवहाय जोङो बेखौहाय मोसानाय जायो आरोना। जेरै आं गिबियावनो फोरमायनो सानदों बागुरुम्बा मोसानाय बागुरुमबा मोसानाया गासैयै गाहायै जेरै अंग' मोसानाय गाहाय मोसानाय थामहिनबा आखाइ आथिं जान्जि फेन्दा ओ आखान्थि बे खान्थिया इन्द्र'नि मोसानाया गाहायै नुनो मोनो आरोना बा गुरुम्बा मोसानायावहाय जोङो जेरै आगसिनि बाहायनायखौ नुनो मोनो बागुरुमबा मोसा बागुरुम्बा सोदोबनि सो ओंथियानो जाबाय बा मानि जाबाय बानाय गु मानि गोजौवै जारा जायगा एबा थानाय रुप मोदाय एबा बा मोनबा थामहिनबा गिदिर साबा ओ साबा मोदाय एबा अबंलावरिखौहाय जायगानिफ्राय बोखांनाय एबा गोग्लैनाय बर' समाजनि गाहाय ओ बोर साबस्रिगिरि अबंलावरि बाद बाथौ बोराइ जेनबा आफा बाथौ बोराइखौहाय आनान गसाइखौहाय जोङो मोनबा महर लायो आरोना बागुरुमबा मोसानाया बर' हारिनि रस गोनां मेहेर गोनां गुदि मोसानाय आरोना बे मोसानायाव हिनजाव माहारिया गोख्रों बिबाना आखाइयाव नुजाथियो आरो हाबा एबा मोसा मोजां मोननायनि बिदै बेरखाङो आरो खाम सिफुं जथा आरो सेरजानि रिंखांनायजों मोसानाय खन्नाया मेहेर गोनां जायो आरोना आरो बे बर' हारिनि मेहेरगोनां मोसानाया हारिनि गेजेराव बांसिन अनसायजानाय आरो मोजां मोनजानाय हारि मोसानाय आरो बागुरुम्बा मोसानायहाय जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बर'नि साबा गेदेर बर' आइजो सिब्राय बोराइ बा थौ महरै सायख'नानै जायो आरो बागुरुम्बा मोसानाया जोनोम जादों होननानै जोङो मिथिनो मोनो आरो बर' हारिनि देरसिन जौसिन आरो बर' बोराया जाबाय रां रासि मैथा हाजि बारि गंथाम होननानै जोंनि बर' बुङो जेरै थामहिनबा जोनोमगिरि खांगिरि आरो लांगिरि मोनसिंसिं बोरायनि जिउनि बर' हारिनि गेजेराव गिबि ओ बिसोर जेनै बिसोरहाय गावबा गावनि साफा साफा गोहो गोरा जोङो गोनां सुबुं एबा सिबनाय महरै थान्दै आरो बर'फोरनि देरसिन जौसिन गेदेरमा सिब्रायानो थायो बुहुमाव जेनेबा बे बुहुमाव थायो खैला हाजो थिखिनियाव आरोना बेयावहाय बेनि अनगायबो दंबावो जोंनियावहाय रोनसोनद्रि मोसानाय रोनसोनद्रि रोन एबा दावहायाव देरहासारनाय मोदायजो आरोना बेवहाय मा होनो जोंनियावहाय दाउज्ला मासे बोलि होनानै सिबिनाय जायो आरोना बाहाय फुजा होनायाव दाउला हाथारनाय लोगो लोगो मोदायजोनि महराव लानानै दौदिनिया आ दावलानि थै लोंना लोङो आरो बेनि उनाव जोङो दाउ खर'खौ सावसिनानै नाथिर हरो आरो ओ उनाव दाउलानि बेदरखौ खाजि एवनाय जायो थै लोंनाय समाव दुदिनिया आलायजाद आलायजालि मोसानायानानै फाव फेसनजों मोदायनि गोहो गोहोखौ दिन्थियो आरोना बे मोनसे जोंनि रोनसोनद्रि मोसानाय आरो जेरै मोसाग्लांनाय मोसानायावहाय जेरै दौदिनिया आसि आखायाव दाहाल आरो आगदा आखाइायाव थुंग्रि लानानै जोङो मोसायो आरो मोसाग्लांनाय मोसानायखौ खेरायाव नुजाथिनाय फोरबोफोरा जों लोगोसे मोसाफायो आरो खाम, सिफुं, जथा, खामजों लोगोसे जावरिखाङो गुरलाब गुरलाबनो दावहाथिलियाव थांनो बयनिबो जानजि खाफ्रानानै थियारि जायो जेरै बर' हारिनि थांनानै थानायनि जिउ खुंनायनि जिउ माहामै नाजानायनि नेरसोन होननानै जोङो बे मोसा बे मोसानायखौ आरो जोंनियाव दंबावो आरो जेरै धेम धेमालि मोसानाय बर' हारियाव जोहोलाव जोहोलावआ जेरावखि फो फोरबो जाया मानो जेराव जेबो गोसोखाङो आरो सिबियारिनो बिनि बेबायदिनो खेराइ फुजायावबो जोहोलाव जोहोलावजोफोरखौ गोसोखांनानै सिबियो आरोना थेम थेमालि फ फोरा फलान आ मोसाजों खमलायनाय आखाइयाव जखम नाङो आरो बे सानाय जखम जानायखौनो बा बावगुमालांनो फलाना थेमथेमालि खेराइसालियाव गोसो होसारनानै मोसादों आरोना ओम जारा फाग्ला मोसानाया जाहैबाय जोंनिया सिब्राय आरो सिब्रुइ सिब्रुइ सानैबो बान राजानि फिसाजो उसा आरो बिनि बिलोगो चित्र लेखानि मेथाइ रोजाबनायखौ मोसानो फोरोंदोंमोन होननानै मिथियो आरोना सिब्रैया गावनि बायदि महर आरो बर'नि गेजेराव दिन्थिलांदों आरोना बैसागु मोसानाया जाय बर'फोरनि गाहाय फोरबो बैसागु बोथोराहाय बे फोरबोआवहाय जोङो बर'फोराहाय खाम, सिफुं, सेरजा, दंगरा, जाबख्रिं दामनानै रंजायो मोसायो जेरै न' न'खर न'खर मागियो आरोना बिनि अनगायैबो दङ जोंनियावहाय मोसाखाव मोसाखावरि मोसानाय आरोना बे मोसानायावहाय जोङो दाहा दाहालखौ खर'आव रुजुनानै आखाइायाव थुंग्रि लानानै जोङो दौदिनियाहाय मोसायो आरोना लोगोसे खेराइ होग्राफोराबो मोसाफायो बे मोसानायावहाय जोङो दावहायाव देरहासारनाय जानायनि फाव आरो देंखोखौ रो रोखा नुजाथियो आरोना बिनि अनगायैबो दंबावो जोंनियाव जेरै दाउ थै लोंनाय, हाबायाव मोसानाय आरो खैजेमाफनाय बायदि बायदि मोसानाय जोंनि बर'फोरनि गेजेराव दं आरोना नोंथाङाबो जोंनि बर' फोरनि सोमोन्दै माबाफोर फोरमायनो सानदों नामा?
औ नोंथां आं नोंथांनो जोंनि बर'फोरनि मा होनो दमासि बा मागो फोरबोनि सोमोन्दैनो एसे फोरमायनिसै जागोनना नोंथां? जोंना मा होनो दमासिया औ खोनादोंना नोंथां
औ औ खोनादों नोंथां
आं नोंथांजों मा होनो दमासि फोरबोनि सोमोन्दैनो एसे सावरायनोसै जागोनना नोंथां
औ फोरमायना
जोंनिया मा होनो मागो जोंना बर'फोरा मागोखौनो होनो नङा होमबा नोंथां दमासिया जोंना मा होनो असमियाफ्रा दमाहिबो दमासि होननानै बुङो आरो जोंना बे मागो फोरबोखौनो जोंना बे मा होनो मागो फोरबोआ बर'फोरनि मोनसे रंजाथाइ फोरबो आरोना जोंना बे जोंनिया बर'फोरा मा आबाद गाहाय हारि नङा होमबा नोंथां जोंना मा होनबा आबादजों आबाद मावनानैसो जोंना बर'फ्रा बांसिन सुबुंफ्रा जिउ खुङो बे मा होनो बेनिखायनो जोंना बे बर' हारिफोरनि बेयो मोनसे मा होनो आबादजों लोब्बा थानाय फोरबो आरोना मागोआबो बे जेब्ला मा होनो
औ औ
दैज्लां बोथोरनि आबाद जेनेबा माइफोरखौ गोबां रोखोमनि माइ गायो नङा होमबा जोङो बे जेब्ला माइफोरखौ जोङो न'आव थिखाङो थिखांजोबो बा न'खरनि बाख्रिफोराव जेनेबा जोंहा होनानै बाव होनानै जोङो मा होनो सोखांजोबनो हायो होनब्लाथाय जोंना मा मागो फोरबोखौ मा होनो खुंनाय जायो आरोना बे मा होनो बे मागो फोरबोआ जोंना फुस दाननि जोबथा हरनिफ्राय ओमफ्राय मा होनो माग दाननि गिबिनि ओमफ्राय साननानै जोंना मा सानथाम सानब्रैहालागै जोंनामा खुंनाय जायो आरोना
औ औ नोंथां
मोननै दाननि गेजेराव मा होनो बे जोंना माबानिफ्राय जायो नालाय फुसआवबो जायो सानसे ओमफ्राय माग दाननि साथाम सानब्रैहालागै जायो बेखौनो मा बे मोननै दाननि गेजेराव जानायखाय बेखौ मा होनो
दमाहिबा बा दमासिबो बुङोना बेखौ असमियाफ्रा मा होनो असमिया सुबुंफोरा जोंना मा होनो जोंना जेरै बैसागुआव मा होनो रंजानाय बाजानाय जायो नङा होमबा नों नोंथां जोंना बेयाव ओमफ्राय दमासिफोरखौ जोंना मा जायो जानाय लोंनायानो बांसिन जायो आरो जोंना जेनबा बे मा जायो बे समाव बयहाबो मा फिथा सिथाव लारु बिदि देनानै मा होनो ज' ज' जालायनाय नङा होमबा नोंथां? जोंना बेयो फुस दाननि जोबथा सान एबा संक्रान्ति खालि मा होनो बयबो न'खरफ्राव आइजोफ्रा मा खालामो फिथानि मा होनो अन देनानै लाखायो नङा होमबा नोंथां अन देनानै ओमफ्राय मा होनो
दिंखिफ्राव एबा उवाल गायहेनजों मा होनो बे माइब्रा माइरंफोरखौबा मा होनो जोसा माइरंफोरखौ देनानै मा होनो गुबुं सान्द्रिफोरजों सालिनानै लाखायो नङा होमबा नोंथां? जोंना मा होनो अनफोरा एसे मिस मिस जाबासो जोंना फिथाफ्रा गोथाव जायो आरो जोंना मोजांबो जायो नङाबा जोंना अनफोरा जुदि रग' रग' जायो जोंना मा होनो फिथाफोरा जानो नागिरा ना जोंना गिब्रुनो नागिरो जोंना एवनाय समफोराव बेखायनो जोंना मा गुबुन सान्द्रिजों मोजाङै मा होनो मोजां देग्लिनानै गुबुं सान्द्रिफोरजों मा होनो सालिनानै लायो आरोना जोंहा मिहि मिहि बे अनफोरखौ ओमफ्राय बिदिनो जोंना फिथा जानो थाखाय मा खालामो जोसा माइरंखौ जायनि फिथा ओमफ्राय सिथावनि थाखाय जोंना मा सिथाव लारु बा मा होनो बैयो मा होनो माखासे मा होनो माइब्रा बा सबाय गोरानफोर बेफोरनि थाखाय जोंना मा माइब्रा माइरं खौ बाहायनाय जायो नङा होमबा नोंथां जोंना मा होनो फिथा हासुंखो बानायो ओमफ्राय संक्रान्तिखालिनो देनाय बे मा होनो सौनाय बे एवनायफोरखौ जोंना सिथावफोरखौ मा जोंना मानसिफ्रा मा होनो जानो हा जाया आरोना जोंना बेफोरखौ मा होनो सिगाङाव मोसौफोरनो जाहो ग्रोयोबा जोंना इसोरनो मा होनो इसोरनि मुङै बाव ग्राय जायोनो आरोना आरो जोंना माखासे न'नि थैनानै थांनाय सुबुंफोरनि मुङैबो मा होनो बावग्रोनाय जायोनो आरो। आरो जोंना बिनि अनगायैबो जोंना मा जोंना मोसौफोरनो मा सिबिं सबाय दालि बिदि लगाय ल'थखय मा होनो रुनानै मोसौफोरनो जाहोनाय जायोनो आरोना जोंना मा बे मोसौफोरनि गेजेरजोंसो मा जोङो आबादफोरखौ मावनो हायो नङा होमबा नोंथां जोंना बेखायनो एसे मोसौफोर खौ जोंना बरायनाय बा मान होनाय बा सिबिनाय दिन्थियो आरोना जोंङो ओमफ्राय जोंना अखाानायनायैसो जोंना मा अखाानायनायै फुंनिफ्रायसो जोंना बेफोर जाग्रा लोंग्राफोरखौ जोंना मानसिफ्रा जायो आरोना जानो आखाइ होजेनो। बेबायदिनो मा होनो मागोनि गिबि सानखालि न'खरनि बयबो मा खालामो दुगैस्रां लोबस्रांनानै बा न'फोरखौ सिबस्रांनानै सिबस्रांनानै जोंना मा दैमा मा होनो जों सान ओंखार खानायनि सिगांनो मा दुगैनानै मा होनो अर सायोनो आरोना जोंना ओमफ्राय दावखा सिलायनानै आगोलावनो दुगैनाय नेम दं नङा होनोमबा जोंना सोरांसि सोरांसियावनो जोंना बे माग दाननि बा मागो फोरबोनि मा होनो बे गुसुआव दुगैनानै जोंना बे नि मा होनो अर सायबा जोंना मि मोगिरा जानाय बा नोरजियाफोरा मा होनो बो राखांयो होननानै फोथायनाय दं आरोना जोंना ओमफ्राय जोंनिया बे मागो फोरबोनि मोनसे मा होनो जोंना मुंख'जाथाव आयदाया जादों जोंना बाखोनि सोरगिदिं जोंना इन्जुराव गोबोरखि गोथां जों मानिनायानो आरोना जोंना सोरगिदिं गिदिङो ना देरै देरै आसि मा होनो आखाइजों बे हाबाखौ जोंना मागोनि गिबि सानाव मा होनो फुंबिलि समाव जोंहा सान ओंखारनायनि मा होनो सिगाङावनो खालामनाय जायो आरो ना। बेबायदि खालामब्ला जोंना मा होनानाय दङ जोंना बिमा माइनावा जोंना बायजोआव ओंखारलाङा होननानै फोथायनाय दङ आरो जोंना बे मा होनो माइनि खि होनाय जायोना जोंहा मायनाव होननानै बुंनाय जायो जोंना। बाख्रिनायगिरिखौ ओमफ्राय जोंना बियो बाहेरायाव ओंखारलाङा होननानै फैनाय दं आरो ना जोंना बे गोबोर खि जों लिरबा ओमफ्राय बेबायदि साननिफ्राय जोंना मा खालामो अखाफोर दानसि जोंना मा जोंना माइ हाना आरोना बाख्रिनिफ्राय माइफोर हानानानै ओमफाय बिनि अनगायैबो जोंना बर' बेफोरनि मोनसे गोनांथार आयदाया जाबायबा बेलगुर सावनाय नंङा होमबा मागोआव जोंना बेलांगुरखौ माबोरै बानाय होबा जोंना माइ जिखा बुथुमनानै बा बै माइ हाखानाय नाराफोरखौ जोंना हानानै लाखानाय नङा होमबा जोंना लावखारफोराबा जोंना दाना लावखारफोर गैला नालाय गामिनि गथ' गथथायफोर बा सेंग्राफोरानो ज' जानानै जोंना मा बेफोरबायदि खामानिखौ मावो आरो ना बेलागुर लुनाय खामानिखौ। सिगाङावनो बिसोरो औवा गायनानै बेनि उनाव मा होनो जिगाब बा बे मा होनो माइनि नाराफोरजोंनो बिसोरो मा बेलगुरखौ बानायो आरोना आरो जोंना सायाव मा होनानाय जायो। थालिर बिलाइ गोरान होनानै मा होनो खामनायनि थाखाय बिसोर थालिर बिलाइ गोरानखौ जोंना फाननानै होयो आरोना सा सायाव। जाहाथे जोंना सावनाय समाव बेलागुरा मोजांङैनो खामो ओमफ्राय बेनि अनगायैबो जोंना मा बेयाव मा होनो ज' मा होनो सिगांङावथ' जोंना लावखारफ्रासो माबा बानायोमोन नालाय बे बेलांगुरखौ बेंखायनो बेखौ जोंना मा ओंखाम बो जानाय जायोना बेयाव ओंखामजों बेदर जानाय जायो ओमफ्राय जोंना सोरबा गामिनि माहाजोनफोराबो बोर मोनो होननानै